खोनाबाय नों हेलौ औ खोनाबाय नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङा दा फ्रि दंना नोंथां।
फ्रि-फ्रि नोंथां।
औ आङो जोंनि बर'नि हारिनि गोदो
औ-औ खालामनायनि सोमोन्दैसो औ सावरायनो थाखाय फन हरनाय जादोंमोन नोथां औ औ नोंथां औ। सावरायनो हागोन ना नोंथां औ हागोन नोंथां हागोन।
औ अब्ला नोंथाङानो एसे जागायग्रोदो नामा नोंथां।
नोंथां जागोन। औ नंगौ ओ मैहुर होननानै मैहुर खालामनाय होननानै बुंब्लाथ'। ओ जोंनि गोदो गोदाय मानि आबै-आबौमोननि। मोनसे जिब-जुनार मोनसे हमनानै जानाय मोनसे आदब बा माबा मोनसे गोबां रोखो मनि आदबफोरजों जों मैहुर खालामनानै जानायफोरखौ जों खोनानो मोनो आरोखि नोंथां। दा बिनि बेलायाव जों गोबां रोखोमनि आदबफोरजों बा आदबफोरखौ जों खोनानो मोनदों एबा नुनो मोनो आरोखि नोंथां। जाबायना नोंथां? औ-औ दा औ दा बिनि बेलायाव आं मानि। ओ मा होनो सेसा हमनाय आदब सेबा सेसाखौ मारोरै मैहुर खालामोमोन। आं बिनि सेयाव आंनि मिन्थिनायनिफ्राय आं एसे बुंनोसै नोंथां दा औ सेसाखौ मारै मैहुर खालामो होननानै बुंब्ला जोंनि गोदोनि ओ समावहाय। माने सिगांनो हा अबेबा ओ थुरिबारि बा बबेबा हाग्रा बबेबा औ वा बागानावहाय माने सेसा खिखौ नायग्रोयो आरोखि नोंथां बाहाय सेसा दंना बेखौ जों नायग्रोनाय नुनो मोनो आरोखि। औ खिया गोथां गोदान ना गोजाम बे खौ नायग्रोलायो आरोखि नोंथां ओमफायसो बिनिफाय मा खालामो ओ सेसा दं सि बै माने सेसा साग्रा खल होनो जायग जायखौ होनो फान बर'नि आर रोखि औ बेखौ औ बे खौ माने बेलासि-बेलासि-बेलासियावहाय माने मोसौ खानाय टाइमाव। सानानै दोनहैयो आरोखि नोंथां। ओमफायसो बेनिफ्राय मा खालामो सानानै दोहैयो दोनहैनानै अ' अखानायै फुङाव नायनाय जायो आरोखि। माने सान ओंखारै सम ओंखारनाय सम बा ओंखारैनि सिगांनो आरोखि आन्द्रो-आन्द्रो होनो जायखौहाय ना आदो। औ-औ ओ जुदि मा सेसेआ नांबायबा सेसेया दंबा बेजों थाबायसनदोंबा मानि सेसाया बाहाय नांसनबा य आरोखि नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ दा आरो गुबुन मोनसे आदबा जाहैबाय एन्जर एन्जरनि बेलाखौबो आं एसे बुंनोसै नोंथां। आंनि मोनथिनायनिफ्राय औ नुनायनिफ्राय आरोखि। दा एन्जुरखौ माब्रै हमना नानै बबे सिखार खालामोमोन होननानै बुङोब्ला माने गोबां रोखोमनि दं नोंथां। थां से एन्जरखौ जों सिखार खालामनाया।
औ नंगौथ'।
दा जेनेबा जों मोनसे जेनेबा मा होनो बाथा सिरा एन्जर
बुमथा बाथा सिराखौ
जाय थुरिबारि थायो हाग्रा बारि जि माने गेजेर गेजेर माने थायो आरोखि होननांगोन जों बिनि लामाखौ जों नागेरगोरना लानांगौ आरोखि बबेजों खारो एनजरआ बबेजों थाबायो बेजों जोंहा
औ थारैनो नंगौ नोंथां।
गांसो फिसा फिसा अरफ्ले नो दंना गैया
थानांगौ।
फोर दङ।
औ नोंगौ।
मानो माने बाथासिरियाव दं होननानै जों मोनथिखायो आरोखि ओमफ्राय दा बेखाय मा खालामदों दा मोनसे खाखि जों बेखौहाय सानानै दोननाय जायो आरोखि ओमफ्राय बिनिफ्राय मा खालामो ओ फारसे साइदनो एनजरखौ मे बन लानानै सानानै आरो सासे गेजेराव थाबावगोन नांगौबा ओमफ्राय ओरैहाय जेहाय ओहाय साय थाबावगोन आरोखि। ओमफ्राय बिनिफ्राय मा खालामो बेखौहाय माने होबोनाय जायो आरोखि नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांनि बे साना फान सानानै दोननायावहाय बे हाबहैखागोन आरोखि नांहैखागोन औ। बेबायदि रोखोमनि माने एन्जरखौ हमनाय जायोमोन आरोखि नोंथां। आरो खायसे खायसे ओ जेरैहाय मा एनजरख हमनायनि गुबुन मोनसे आदबा जा जाहैबाय दुब्लिबारियाव जुदि खुरनाय एन्जर दंबा दुब्लि बारियावबोथ' खुरो ना नंङा होमबा नों थां एनजर? औ औ दा बैफोर फोर माने जावनानै हमनाय दंमोन जोंनावहाय मोनसे बा आरो खायसे खायसे मा ओ एन्जरफोरखौ गोथौ गोथौ थांनायखौ जाव माने जावनानै हमनो बायोबा मा खालामोमोन आलिफ्राव थानाय आलिफ्राव एसे एनै खुरनानै थालाबायनाय एन्जर इंगिनिफोरखौबो हमनानै बा जावनानै लाबोनानै जाफैनायखौ जों नुनो मोनदों बा आंबो बिदिनो जाखांबायमोन आरोखि नोंथां। बेफोरबादि रोखोमै जों हमनायखौ नुनो मोनदों आरोखि नोंथां। दा नोंथांमोननि बेलायावहाय बा नोंथांमोननि ओनसोलाव आ जोंनि बर'फ्रा मा रोखोमै गोदोनि दिनाव मैहुर खालामो जिब जुनारफोरखौ आरो दा माबोरै खालामो नोंथाङा एसे नोंथांनि मिनथिनायनिफ्राय एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ थारैनो नंगौ। फोरमायनो हागोन नोंथां आं नोंथां होननाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो बा जोंनि जायगाफोरावबो बेबायदिनो मैहुरु खालामनानै जायो नोंथां जानाया। गोदो गोदोनिफ्रायबो बेफोरबायदिनो सोलिबाय थादों आरो दिनैसिमबो सिमबो बेफोरबायदि ओ फान सानानै बा मा मैहुर खालामनानै नै जानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां जेरै आङो मैहुर खालामनायनि फारसे मोनसेनि मै-मैहुर खालामनायनि
खालामनायनि सायावहाय इसे फोरमायनो सानदों।
जेरै मै-मैखौ जेब्ला मैहुर खालामनो थाङो गामिनि मानसिफोरा बे समावहाय मा खालामो नोंथां जोंनाव मोनसे हुदा दंमोनलाय नो गोदो जे रै मैहुर थांनायनि सिगां जोंनि जे बोरलाब
जे बोरलाबो थाया होमब्ला नोंथां औ औ बोरला बे हाथियारफोरखौहायलायनो फुजा होग्रोयोमोन औ आत्सा आत्सा आत्सा औ औ जाहाथे जेब्ला बेफोर फुजाफोर होयोब्ला मा जा औ
लामा जेनेबा लामा सामा बा हाग्रा बंग्राफोराव जेबो खैफोदा आफोदा जाथों बेफोरनि थाखाय होनाय जायोमोन आरो
औ नंगौ आरो मोजाङै मोजाङै न'आव फैफिनो हायो आत्सा औ
आरो मोनसे हुदा दंबावोमोन जाहैबाय नोंथां जेब्ला बे फुजा होनाय समाव नों बेखौनो मैहुर खालामनायाव मोनबोगोन ना मोनबोआ बेफोरखौबो नुनो मोनखायोमोन जाहैबाय आरो नोंथां दा बेफोरखौहाय जोङो गोदोनि आबै आबौमोननि समनिफ्राय मानिे
औ औ आत्सा औ
आरो लोगोसे बिदिनो नोंथां नों होननाय बायदिनो जेब्ला मैहुराव थाङो अब्ला हाग्रायाव मानसिफोरा दाब दाबसेमानि बा गिदिर गिदिर हाग्राखौ ज' ज' सारि फालि जिं जिं बेंनानै गेजेर गेजेर बा हाग्रा गेजेर गेजेर सिरि सिरि थां
औ औ आत्सा आत्सा औ मैयाफ्रावनो मायो औ ओमफ्राय जेब्ला जाय गावनो मोनो नोंथां औ
उनाव मोनो बे मा जायोबो जाहैबाय नोंथां जायनि थिरा बे मैनियाव नाङो अब्ला सेरसे सेरनै बारा मोनोमोन जाहैबाय नोंथां बेफोरो माने दङमोन जाहैबाय नोंथां गोदोनि समावहाय
औ
औ माने जाय फानसे बारा बेफोरबायदि मोननाय दंमोन आरो नोंथां औ आरो नाथाय बिदिनो नोंथां दिनैनि समावथ' बेफोरबायदिखौ फ्रायैनो नुनो मोनला नोंथां मानो होनोबा जोंनि सरखाराबो माख
औ औ औ औ औ
गोदोनि समावसो बेफोरबायदि मैहरु खालामनानै जायोमोन नाथाय दिनैनि सानाव बेफोरबायदि मैहुर खालामनाय हुदाया फ्रायनो गैयै जा नुखौ नुनो मोनबाय नोंथां जेरै दिनैनि दिनाव जेराव हाग्रा बंग्रा बा जिब जुनार फो जेराव थायो बेयावहाय दिनै माहारियारि हाग्रामा हिसाबै गनायथि होनाय जाबाय नङा होमबा नोंथां आरो बेफोराव गुब सरखारनि माखासे मावथि फारियाफोर थायो नङा होमबा नोंथां आरो बेफोराव हाबनो थाखाय बा गोबां माखासे मानाफोर थाबाय आरो नंफाय आरो दिनैनि सानाव ओरैबायदिबो जाबावबाय नोंथां जोंनि नि ओनसोलनि सुबुंफोरा फरायनाय बा सोलोंथाइ बिथिं जौगाबाय जायनि जाहोनाव बेफोरखौ मोनथिबाय जिब जुनारफोरखौ जुदि जोङो मो-मैहुर खालामबाय थायोब्ला बे मा खहा जायो बेफोरखौ दिनै सुबुंफ्रा मिथिनो मोनबाय नङा होमा नोंथां
गौ नगौ नोंथां जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि हुदाखौ दिनैहाय नुनो मोननाय आदसा औ औ नंगौ थारैनो औ नंगौ थारैनो औ
नोंथां आंनि मोनदांथियावनो बेनोसै आरो नोंथां दा जोंनि ओनसोलफोराव आं फ्रायैनो माने बेफोरबायदि हुदाखौ मोननाय नुला आरो
बा सेसा होसोननाय बेफोरखौ सम सम जोंनि साखाथियाव थानाय माखासे हारिनि सुबुं जेरै स सानथालि हारि बा आदिबासि हारिनि सुबुंफोरखौ एफा एनै नुनो मोननाय जायो नोंथां नाथाय थेवब्लाबो बिसोरबो दिनैनि सानाव माने गोबां खम नुनो मोनसै आरो नोंथां म
मानो होनब्ला हाग्रा बंग्राफोरखौ खालाम नाय नोंथाङा ओरैबायदि ग्रोम ग्रोम सोमखोर हाबलायखलायनो हायै बेफोरबायदिखौ नुखाा नालाय नोंथाङा। औ नंगौ नंगौ औ।
औ बेफोरबायदिखौ एसे खम नुनो मोननाय जाबाय आरो नोंथां।
औ नंगौ। नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन ना नोंथां औ हागोन नोंथां औ नोंथाङा थारखौनो बुंलां! मैफोरखौ माबारै सिखार खालामोमोन दा आरो आं एसे बसै नों थां जों जेरैहाय एन्जरनि अनगायैबो आरो। जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि जों सिखार खालामनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां जेरै निवलाय नेवलायाथ' माने गावहानो मोनसे गुदुं गैया होननानै जों मोनथिनो मोनोनो नोंथां बा गुदुं खुरनो रोङा बियो मालायनि गुदुङावसो हाबनानै हायो होननानै जों मोनजोोबौ आरोखिथां बिदिनो बबेबा नो नेवलायथ' मा ओरैनो बारस'लाबायायनायखौ जों नुयो नङा होमबा नोंथां। गामिफोर लामाफोरजोंनो जों बेखौथ माने न जों बेखौ बेंनानै बिदिनो सिखा बाथुल बायदिसिना गनफोर लानानै जों बेखौ होसोनानै ज जों बुथारनानै हमनानै जों जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि नोंथां। औ बेफोरबायदि रोखोमै जों माने जोंनि बर'फ्रा माने गोबां। डक्टरजों बिदिनो आरो माने समनि आंखालाव जों बुंजोबनो हाला नोंथां। औ बुंनांगौबथ' जोंहा गोबां रोखोमनि आदबफोर दंबावो नोंथां। औ दा नोंथां जोंनाव समावबो जाबाय नामा।
औ समा जाबाय नोंथां जों बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनिसिम। औ नोंथां बिदिबार दोन्थ'नोसै नोंथां औ।